नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासि दङ?
औ नोंथां आंथ' ओरैनो दोंथ'यो दासान्दि।
औ औ नोंथांनिसिम ओम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांसिमनिबो नोंथांनिसिमबो आंनि गोसोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय मोनाबिलिनि।
औ औ, नोंथांनियाव आङो गाज्रि मोनाबा मोनसे सोंथि एबा मोनसे बाथ्रा सोंनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथां सोंजागोन जेबो गाज्रि
औ औ। औ आं नोंथांनिसिम मोनसे ओ बाथ्रा लानानै फैदों बेनो जाबाय ओ नोंथाङा ओ जों जुदि ओ उन्दै बैसोयावनो हाबा जायो एबा उन्दै बैसोयावनो जों जुदि जुलि जायोब्ला जों माबायदि जेंनाजों जों मोगा मोगि जानांगौ बा जोंनि समाज दानायाव माबायदि गोहोम खोग्लैयो बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ नों थां फोरमायनानैथ' होनो हागोन बे मोन से मोजां सोंथि। ओ जोंनि आथिखालनि बा गोदोनि फ्राय सोलिबोनाय बे मोनसे समाजारि जेंना जों मिथिखायो। ओ उन्दै बैसोयाव हाबा जानाय होन नानै बुङोब्लाथ' जों गोबां रोखोमै जोंनि ओ जि जेनो ओ जोंनि बे जि माबा सोलिफुबाय थानाय ओ जाथाय बे जाबाय जोबोर गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जोंनि गामि गफायावबो गोदोनिफ्राय लानानै दिनै उन्दै बैसोयाव हाबा जानाया सोलि गासिनो दं। नाथाय बे हाबा जानाय उन्दैयावनो हाब हाबा जानाया गोबां गाज्रि रो रोखोमैनो जोंनि ओ जिउआवहाय गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो ओ उन्दै बैसोआवनो ओ जुलि जायोब्ला जों ओ साननो हनो रोङा बा ओ गावनि जिउखौहाय माबादि दानांगौ बेफोरखौ रोङियावनो ओ हिनजाव लानानै फैयोब्ला गोबां रोखोमै जेंनाखौ जों नुनो मोनखायो ओ गोबां गोबां फरायसा बा फरायसुलिफोरानो एक जेबो सानस्लाबनो हायैयाव सोलोंथाइ लास्लाबनो मोनैयावनो बा सोलोंथाय जोबस्लाबै समावनो जों जुलि जानाय नुनो मोनो। ओ गावबा गावनि न'खरनि राजि गिस जि आवबो नाथाय बिदि खालामाब्ला जों गोबां गाज्रि ओ जिउनि निजिनि लाइफ खौनो गाज्रिसिम लांनायखौ जों ओ ला आं लांनाय बायदि जों मोनो। आरो लांनायथ' जाखायोआनो ओ नाथाय आ आथिखालाव गोबां रोखोमै बेफोरखौहाय ओ स्रांनायनि ओ जा ओ सुस्रांनायनि थिरांथा लादोंबा सरखाराहाय नाथाय थेवब्लाबो जोंनि बे ओ लाइफ मोनफोरखौहाय बेफोरनिफ्राय गोजान जानायखौ जों ओ गोबां नुनो मोनाखै गोदोनिफ्रायनो दं खायोमोन बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा जुलि जानायाहाय दिनैसिमबो बे हाबा जानायखौहाय जों ओं हमथानानै लाखिनो हायाखै। ओ मोनसे सासे मा सुबुंनो गावबा गावनि आयथिङाव गसंनो थाखाय गोबां ओ सोलों थायनि गियान नांगौ जायो ना नाथाय बे सोलोंथाइखौ लायालाबासिनो ओ जुलि जानायावहाय मुखुब जायोब्ला जोंनि गोबां जेंना जायो जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला सासे सुबुंनो ओ नखर सलायनो थाखाय ओ सोलोंथाया जोबोर गोनां नाथाय बे सोलोंथाइखौ लायालाबासिनो ओ जुलि जानायावहाय जों आगान होयोब्ला बेयो गोबां गाज्रिनि बा थ्रा जानानै फैयो ओ सासे सुबुङा सरासनस्रायै जुलि जानो थाखाय खमैबो ओ नैजि बा नैजिबा बोसोरनि बोसोरनि गोनांथि जाखायो। नाथाय जों नुनो मोनो जे जिदाइन बोसोर बैसो बा जिबा जिद' बोसोर बैसोआवनो जों जोंनि बे आथिखालि गथ' थ'फोरखौ हाय जुलि जानाय खौ नुनो मोनो। नाथाय बेफोरबायदि खालामनाया जोबोर गाज्रि होननानै आं सानो ओ जोंनि समाजाव बा जोंनि गामि गफायावबो बेफोरबायदि जाथायखौ जों गोबां नुनो मोनदों ओं बेफोरबायदिनो बिसोरो ओ जुलि जानायनि उनाव गोबां खस्थ' जानाय खौ जों नुनो मोनदों जेरै बायदिहाय गोबां हाजिरा खामला मावनानै जानो गोनां जादों गियान गैयैनि थाखायनो ओ जु-जुलि जायोब्लाथ' जों गासै जेबो मिथिखायो थाखा फैसा बा गोबां रोखोमनि जेंना जानायखौहाय। ओ बेफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोंनि बे बर' ओ समाजाव बाबो अ गोबां गुबुन गुबुन समाज ओ जिबायदि दुखु खस्थ' जानो गोनां जायो बेफोरखौ जों नुनो मोनदों सोरबा सोरबा निआथ' ओ बेफोरबायदिनो न'खर बायनाय खौबो जों नुनो मोनदों सानस्लाबनो रोङैयावहाय ओ साननाय हनाय थायोब्लासो जों गावबा गावनि न'खरखौ गोजौ फारसे लांनो हाय नाथ थाय जोंनि बे ओ लाइमोन फोरनियाव बेफोर साननायफोरा गैयिनि थाखायनो बेफोर उन्दै बैसो आवहाय बिसोरो हाबा जानाय खौ जों नुनो मोनो। बेफोरबादिनो गोबां रोखोमनि दुखु जेंनाफोरसो सोमजिनाय खौ जों नुनो मोनो जेरैबादि होननानै बुङोब्ला जों उन्दै बैसो सोआव हाबा जायोब्ला ओ गथ थ'-गथाय खांनायावबो जोबोर खस्थ'खौ नुनो मोनो आरो बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोंनि बिगियानारि ओ बिजोङावबोथ गोबां गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो जे होननानै बुङोब्ला सासे सु सुबुङा उन्दै बैसयावनो जुलि जायोब्ला बिसोरनि देहा बा ओ गावनि दाथाय बेफोरो गो सेबां गाज्रि बा लोर बां जानायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो जों गोबां रो खोमनि दुखु खस्थ लोमजा साजाफोरखौ नुनो मोनो नखर सामलायनायावबो एसेबां ओ गियान गैयिखौहाय जों नुनो मोनो बे बेफोरबायदिनो जोंनि बे समाजावहाय उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला गोबां रोखोमनि गाज्रि ओ गोहोम गोग्लैनाय नुनो मोनो नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलावहाय बे फोरबादि ओ उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय बा ओ जुलि जानायनि फारसे माबादियै नोजोर होयो बिनि सायाव नोंथाङा एसे
औ औ गिबियाव नोंथाङा बुंलांखालायबायदि औ बेफोरबायदि जोंनि ओ जुदि उन्दै बैसोआवनो हाबा जायोब्ला जोंनि बोसो बैसोआ जि दाना गि जि दाइन बोसोर जाया ओ बेनि सिगां जोङो हाबा जायोब्ला बिगियानारिबो दारिबो गनायथावना न नङा होननानैनो नोंथाङा बुंलांखाबाय नङा होमबा नोंथां औ बेफोरबायदिनो गोनांथि नङा एबा जोंनि जिदाइन बोसोर जायैनि सिगां जुदि जुलि जायोबा जिदाइन बोसोरालागै जोंनि देहाया जाबायदि ओ बा दाथाय दानांगौ बा जाबायदि जोंनियाव गोहो बोलो थानांगौ बेफोरबायदिया गैया बेनि थाखायनो ओ जोंनि देहा जुदि जोङो उन्दै बैसोयावनो हाबा जायोब्ला जों देहायाव गोबां जेंना सोमजियो बेफोगो जों गोबां बेमार आजार बेफोरो ओ जाबसिननो नागिरो बेफोरबायदि बायदिसिना बेमार आजारा थाब नो जानो नागिरो गथ गथ गथायाबो बेफोरबायदि लोरबां जायो होननानै जों साइन्सनि बायदि बिगियाननि बायदि जों मिथिखागौ नङाहोनबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
बुंलांखानाय बायदियैनो बेनि अनगायैबो जुदि उन्दै बैसोआवनो हाबा जायोब्ला जोङो जोंनि ओ साननो हायै जोंनि मेलेमा एसेबां साननो हानाय जाहैया जि ओ जिदाइन बोसोरनि सिङाव जुलि जानाय सुबुंफ्रा इमान ओरै साननो हानाय जाहैया दि जों जोङो न'खरनि सुबुं बा जों न'खरनि ओ गोदोर गोलावफोरजों जों मिलायना थानो हा हैया जायो जोङो एसे एनैबा बाथ्रायावनो जोङो दुखु मोनो एसे एनै बाथ्रायावनो जोङो औ ओ ओ नांज्लायनाय खमज्लायनाय जायो बेफोरबायदि जायो होननानै आं सानो आरो नोंथां नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरबायदि जुदि उम जोंनि अ बैसोआ जिदाइन बोसोरनि सिङाव जोंनि बैसोआ बेफोरबायदि उम ओ बेफोरबायदि जोंनि उन्दै सम होननानै बुंजायो जिदाइन बोसोरनि जिदाइन बोसोरनि माबायावनो जोंनि माबाखौ जोङो उन्दै होननानै हमजायो जेनेबा जिदाइन बोसोरनि सिङाव जोंनि उन्दै जोंनि उन्दै बैसोनि साननाया जोंनिया खारा बे टाइमहालागै जोंनिया हाबा जानो बैसोआ जेनेबा जाहैया जोंनि मेलेमनि बाय बेब्लाबो जोंनि देहानि बादैब्लाबो जोंनिया एसेबां गोग्गो जाहैया होननानै आं सानो नोंथां औ बेफोरबायदिनो बायदिसिना जेंनाजों मोगा मोगि जानो होनोब्ला जोङो न'खरनि सानै सेयावनो जुलि जानानै थांनानै साननैसोनि गेजेरावनो जोङो बेफोरबायदि गावनि बिसि फिसायजों जोङो नांलाय खमलाय बा बिसि फिसाय बिदि नांलाय खमलाय बिनि उनाव गथ' बिनि उनाव साननैसोनि उनाव गथ' गथायाइ बेफोरबायदि बायदिसिना बायदिसिना जागोन फोरोंनायनि मायबानायनि बेफोरबायदि टेनसन आरो लोगोसेनो फैसा रां बायदिसिना आरजिनायनि टेनसन बेफोरावनो ओ एसे एनैयावनो नांलायगोन नांलायनानै बांसिनानो गावस्रानायखौबो जोङो नुनो मोनखादों दों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ बेनि अनगायैबो जोङो बायदिसिना बेफोरबायदि गोबां जेंना जेंसिखौ जोङो जोंनि समाजाव बेफोरबायदि उन्दै बिसोआव हाबा जानायखौ जों गोजां गोबां जेंना जेंस्रिजों मोगा मोगि जानांनायखौ जों नुनो मोनखादों
औ औ
औ औ बेफोरबायदिनो बायदिसिना जेंना जेंसि सोमजियो आरो जोंनि देहाबा जोंनि मेलेमा बे फोरखौ लाख'नो हाया बा जोंनि एसेबां जोङो लाथ्र'नो हायि बेफोरबायदि जालाङो आरो आनकन्ट्रल होननानै बुङो जायखौ इंराजियाव बेफोरबायदि जालाङो आरो नोंथां।
औ औ
औ बेबायदियैनो आरो बायदिसिना गथ' गथायफोरनिखौ जोङो मोजां स्कुल बा मोजां फोरोंथाइ होनो हाया मोजां ओ फरायसालिफोराव जोङो नेगारहरनो हाया बेफोरबायदि बैसोआवथ' जोंनि गोसोआ एसेबां खामानि मावनो हानाय जाहैया। जेरैबायदि जोङो बे खामानि मावनो हायैनि कार'नाव जोङो गथ' गथायखौ मोजां गोग्गो सोलोंथाइ होनो हाया जोंबो जेनेबा बेफोरबायदि बैसो जायियावनो जाना जुलि जानाया गाव गावनि गथ' फिसाफोरखौ मोजाङै फोरोंनो बा मोजां गियान होनो हाहैया होननानै आं सानो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ जोंनियाथ' नोंथां समाबो जाया नङा एसे जाबायानो
औ औ
औ औ बिदिनो उनाव मोजां सम आरो खोन्दो लानानै नोंथांजों रायलायनो मोनफिनगोन बा नोंथांजों सावरायनो मोनफिनगोन होननानै आंहा मिजिंथिनाय थाबाय नोंथां। औ औ नोंथांनिसिम फिन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय बावनानै बे दिनैनि बे सावरायनाय खौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै होननानै आं सानबाय नोंथां।
औ नोंथां औ गोजोन्थों
दे होमब्ला गोजोन्थों औ। औ